औ फ्रि ना नोंथाङा दा
औ फ्रि।
अ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो हरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां आयदाखौ बुंदो।
आयदायानो जाहैबाय आबहावा गुबुंग्ले जानाय। जों बे आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव सावरायलायनोसै नङा होमबा।
औ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोबा मोजां जागोन नामा।
औ बिदिब्ला आं आबहावाया मा रोखोमै गुबुंग्ले जायोबा गाज्रि जायो आं बिनि सोमोन्दै इसे फोरमायहरग्रोनोसै।
औ।
आबहावा गुबुंले जानायनि गाहाय गाहाय जाहोनफ्रानो जाबाय जोङो माने गोबारै खारनाय। गारि मथर गारि मथरनिफ्राय गनाय उखुन्दै। बेबो आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो मानो ओ दाखोर दाला गेसाव गोफोनखौ जेराव मेराव गारनाय बेफोरबो आबहावा गुबुंले जानायनि गाहाय जाहोन। आरो दंफां लाइफां दानफायनाय बे दंफां लाइफां रां दानफायनाय बा जोबस्रांनाय बेबो आबहावा गाज्रि जानायनि जाहोन आरो
औ नंगौ नोंथां।
नङा होमबा? ओंखायनो जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ जोङो हागौमानि साफ्रोमबो सुबुङा रैखाथि होनांगौ बेखौ आं सानो।
औ।
ओम बे जों आबहावाखौ गुबुंले जानायखौ माबोरै रैखाथि खालामनांगौ होनबा जोङो रैखा खालामफिननोब्ला जोङो सासे सुबुङा दंफां फांसे दानफायोब्ला जोङो बिनि सोलायै फांथाम बा फांब्रै दंफां गायनांगौ होननानै आं सानो आरोना
औ नंगौ नोंथां।
नाङा फाङा बिदिनो गोनांथि गैयै जायगायाव गारि मथरजों थांनानै बै आबहावाखौ जाहाथे रावबो गुबुंले खालामा बेनि थाखायनो आङो गोनांथि गैयि जायगायाव गारि मथर सालायलांनाङा सालायलाङाबा मोजां होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ नोंथां
नांगौ बा गोनांथि समावल' गारि मथरखौ सालायोबा मोजां जायो
औ नंगौ
दों आरोखि मान सानदों दा नोंथाङाबो बे आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव फंनैसो बुंहरोबा मोजां जागौमोन नामा
औ नोंथां ओ नोंथाङाथ'ओ फोरमायबायनो नङा होनबा ओ आबहावाया माबायद दि गुबुंले जायो नंगौ गारि मथर आरो बेबायदि ओ लेथ्राफोरखौ जानला मोनला गारनाय बेफोरनिफ्रायबो आबहावाया गोब बुंले जायो आरो बेबायदि जेरैबायदि दायो ओ आथिखाल मुगायाव जोबोद गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर बेफोरखौ खुलिनाय बेफोरनि गुन्द्राफोर खौ आरो दै माने दैयाव गारनाय बेफोरनिफ्रायबो आबहावाया माने गाज्रि जायो आरो बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा बे उन्खुदैनिफ्रायबो आबहावाफ्रा जोबोद गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदि जिब-जुनार थैनायफोरखौ जानला मानला गारलाबायनाय
फोरनिफ्रायबो आबहावाया गाज्रि जायो आरो नों
औ माने जिब जुनारफोरखौ जोङो माने हायोब्ला गोथौ हाखर जावनानै फबनानै दोननांगौ आरो ना।
औ नंगौ बेबायदि जानला मोनला गारलाबायनाङा। आरो जेरैबाय दि नोंथाङा दायो बुंबाय जेरै ओ दफांखौ जों दानबा बो माने गायफिननांगौ औ नंगौ बे बाथ्राया। दंफांखौ जोङो। माबा मोनसे खामानियावथ' दंफांखौ नांगौ जायो। बेयावहाय जोङो दाननांगौ जायोबा दाननांगौ खिन्थु बिनि ओ जेसेबां माने मोनसे दानबाथाय फांसे दानबाथाय माने फांनै फांथाम बा फांब्रैखौ जोङो गायनां गौ आरो गायबानो जाया गायबा गायबानो जाया बेखौ माने ज
औ जोथोनै लानायासो गाहाइ नालाय गायनायखौथ' जों बयबो हायो। माने देरजासे लावजासे जों बेखौ। जोथोनाय लानांगोन आरो।
औ जोथोन लानांगोन अब्लासो माने जोङो आबहावा गु बुंले दा जिबायदि थासारियाव जादों दायोथ' जोबोद गरम जादों ना। बेफोरखौ माने बि बेफोरबायदि बे दंफां गायनायनिफ्राय आरो जानला मोनला बेबायदि लेथ्राफोरखौ गाराबा जोङो एसे आबहावा खो साबसिन खालामनो हागोन बायदि आं सानो आरोना। आरो बेबायदि गारि मथर सालायनाय आरो सोदोब गोसा बेबायदि सोदोबफोरनि फ्रायबो आबहावाया गाज्रि जायो बांद्राय औ। आरो दै दै। निफ्राय आबहावा गाज्रि जायो आरो बेबायदिनो गोबां दंबावो बेफोरनिफ्राय बेनिखायनो सा
दङ औ।
आबहावाखौ साबसिन खालामनोबा जोङो ओ गासैबो माने खौसेयै गासैबो ओ नाजानांगोन नङाब बा आबहावाया जोबोद गाज्रि जागोन दायो जिबायदि थासारियाव दं।
दायो अखा हाबाबो अखाया अखा बारा जादों बेयाव गोबां रोखोमनि दै बाना जानायखो जों नुनो मोनदों आरो जाय जायगायाव ओ अखा हायाखै बेयावहाय जोबोद गरम जानायखौ जोङो दायो मि थिनो मोनदों बेबायदि। बिफोरो माने बेबायदि ओ जानला मोनला उम लेथ्रा फोरखौ गारला बानाय बा प्लास्टिक बाराद्राय प्लास्टिकफोर जोङो इउस खालामनाय बेफोरनिफ्रायनो ओ जादों होननानै सानो बेफोरखौ जोङो जुदि एसे बाहायनायफोरखौ जुदि हानाय मानि खम खालामनांगौ ओ हायोब ओरैनोथ' बाहायनांगोननो होमबाबो माने जिखिनिखौ नांगौ बेखौल' बा हायनांगौ बिनि बांसिनखौ जोङो बाहायनायखौ एसे नागारनांगौ। होमबा माने जोंनि आबहावाया मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो। बा औ। बि होमबा नोंथाङा आरो एसे फोरमायनो हागोन नामा आबहावानि सोमोन्दै।
आबहावानि सोमोन्दैथ' माने आबहावा नङाब्लाथ' जोङो साफ्रोम सुबुं जिब जुनार माहारियानो सुबुं माहारियानो थांनो हाया थानो हाया नालाय। माने आबहावा बे दंफां लाइफाङासो जोंनो मा होयो?
अक्सिजेन होयो औ नोंगौ।
उम बेनिखायनो जोङो आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो दंफांखौ जोङो बिराद जोथोनै लानांगोन आरो माने। दंफां गायनांगोन जों सानसेयावनो सासे सुबुङा खमावबो फांनै फांथाम दंफां गायनांगोन जोङो दानफायाब्लाबो। जोङो बे मिथिंगाखौ सोमखोर गोजोर अराय सम लाखिलांबाय थानो थाखाय। जोङो दंफां गायनायखौ सानफ्रामबो गायबाय थानांगोन आरो जों। दानफायनानै खहा खालामाबाबो। बेनिखायनो जोङो दंफां गायनांगौ माने दंफां लाइफां गैयाबानो जोङो। माने बे बुहुम मिथिंगायानो गैया होननानै बुंजायो। बेआव जेरै नोगोर नोगोरमाफ्राव जेरै दंफां लाइफां खम जायोना। बे दंफां लाइफां गैयि जायगायाव जोबोर गुदुं जायो। जायनि जाहोनाव बे नोगोर टाउनफ्रावथ' दुंथाया बारा जायोना। बे बारा मेन जाहोनानो जाहैबाय दंफां लाइफां गैयै। आबहावाया गुबुंले जानाय। बेनिखायनो जोंनिथिंबो लासैनो गामि ओनसोलफ्रावबो जुदि बे बिफां लाइफांफ्रा जोब स्रांलाङोब्ला जोंनिथिंबो बे दुंथाया बारा जानो हानाय चान्स थायो आरोना। बेनिखायनो जोङो दा बे समावनो दंफां लाइफांखौ साफ्रोमबो सुबुङानो गायनांगौ आरो सानफ्रोमबो। दैलि फांसे नङाब्लाबो फांनैखौ गायथारनांगोन आरो।
औ नङाबा जोङो दायो जिबायदि थासारियाव दं। बिनिफ्राय आरो गाज्रिसिन थासारियाव जों फैनांगोन जागोन नङा होनबा। बेबायदिनो
जों बेफोरबायदि ओ माने हानाय मानि जोङो बेबायदि आ आरो नोगोरफोराव जेरैबायदि दायो गोदोर गोदोर बिल्डिंफोर लोनाय। आरो ओ बाराद्राय गारि मटर बे फोरनि जाहोनाव बांसिन जानायखौ नोनो मोनदों आरो ना। आरो माने जेरैबायदि हाग्रा बारि बेबायदि अरनबारि गिदिर गिदिरफोरखौबो दानस्रायनानै गा माने न'आव लोदों मानसिफोर। आरो बांसिन सुबुं अनजिमा जानायनि जाहोनावबो आबहावाया गाज्रि जायो अबा
माने बेफोरखौ माने उम जेसां हायो एसे होबथानांगौ आरोना जों गावबा गाव अब्लासो माने जोङो आबहावाखौ मोजां लाखिनो हागोन। नङाबा दायो जिबायदि थासारि जेरैबायदि गरम जादों जेरैबायदि आ आ बांग्रिं बांग्रिं फैदों। बारहुंखा फैदों, आरो इथिं अखाया बो जोबोद गाज्रि जादों। आरो बिदिखायनो दैबाना जादों गोबां जायगायाव दा दैबानाजों जुजिनांगौ जादों। बेफोरखौ माने बेफोरनि फ्राय होब नङाबा बिनिफ्रायबो आरो गाज्रिसिन जोङो। जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरोना बेनिखायनो ओंखायनो बेफोरखौ जोङो होबथानांगौ औ हबा
बेनिखायनो जोङो दा जानायनि सिगां आबहावा गुबुंले जानायनि सिगां जों सामोल बा माबायाव थानाया मोजां आरो ना
ओंखायनो दंफांफोरखौबो औ गायनांगौ होमबा जोंनि सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा समाबो जों
औ दे टाइम मोनोब्ला उनाव जों लोगो मोनफिनगोन नंङा होमबा ना सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'सै ना नोंथां औ दे होमबा ने